औ नोंथां औ नोंथां खोनादोंना नोंथां
औ खोनाबाय
दा मा आयदानि सायाव सावरायगोन नोंथां
दा जोङो आलारि दामब्रा बेनि सायाव सावरायनो नागिरदों
खुगा सल'
औ बे आयदाखौ सायख'नायनि गाहाय जाहोनानो जाबाय मानो होनोबा बे
आलारि दामब्रा बे आयदाया जोंनि बर' हारिनि गोबां खोथा हाबनानै दङष
उम नोंथां
बेनिखायनो
दा आं जागायनोसै
ओं नोंथां जागायनो हासिगोन।
मोनसे समाव गंसे गामियाव हालिसे बोराय बुरै दंमोन।
ओम नोंथां
बोरायनि मुङा एहेम आरो बरैनि मुङा दे
ओम नों
बोरायलांबाय बुरायलांबाय थेवबो बिसोरहा गथ' सासेबो गैयामोन।
बेनिखायनो बोराय बुरैया गोसोआव जोबोद दुखु
बोराय बुरैया सानफ्रोमबो गाबै गाबै इसोरनियाव बोर बियोमोन। हे आफा आनान गसाइ सोरजिगिरि नोंनो मुलुगनिगिरि नोंनो मुलुगनि मुनुसमैया मोसौ मोसा एम्फौ एनला दंफां लाइफां जेबो जिरादखौ सोरजिदों।
खांदों जुलि खांदों फिसा फिसौ हरनानै रायजो जाहोदों।
एम्फौ एनला दाउमा दाउसाहाबो फिसा फिसौ दङब्ला जोंखौ मानसि दानानैबो जोंनो मानो फिसा फिसौ हरदिया। बोर सारस्रि हरदो आफा जोंनो फिसा फिसौ हरदो। बेबादि होननानै बुरैया आर'ज गाबोमोन आरो
ओं नोंथां
बे बोराइनि गामियाव बार' खुरै बार'जन सेंग्रा सिख्लाफोर दंमोन। गावसोरनि गामि खाथियाव आसु फाथो मावनो जायगा गैयैलाय सानसेखालि गामिनि सेंग्राफोरा फामु जानो हा नागिरनानै बोरायखौ लिंलांनाय लिंनायसै होमब्लासो बोराया सानसेखालि गामिनि सेंग्राफोरखौ लानानै जानजियाव माइरं खिनदासे बोननानै थाखो थाखो सात थाखो हाजो बारनानै दै जिजिरि साम' खिंखिरि लाइ हुलाय जग्रब नास्राय मासे मेब्रब बाथा रेवा सुबासे औवा गोनां जायगा दाबसे मोनासिनो बोराया बुंनायसै दे फिसौफोर थफ्लाफोरा खेवदो दे बेवहायनो फामु जानांगौ जाबाय नोंसोरो एव हाया हासार थाखागोन माबार जायै लोङै बाथाबारि खांख्लाबारि थारायबारि मैखोम हाग्राखौ अर लागायनानै होनायसै रेउ रेउ रेउ आयु हे बाथा राजा देरहाबाय बरमा राजा जेनबाय फैदो हे बाबुलि महाराजा हेफाजाब होफैदो बाथाबारि एंखोरबारि रौ रौ रौ खामनो हमनायसै
हाग्रा सावनायनि हांगारा उखुन्दैजों सोरगोआव बिरदावनानै अख्रांखौ दाखिफबजोबनानै अखा दोमैनाय बादि खोमसि दरसि खालामनायसै
दे बुरैया सिथ्लायाव हांगार गोग्लैनाय नुनानै हासिबजों सिबस्रांब्ला बे सिबस्रांनाय जायगायावनो सोरगोनिफ्राय गय थाइसे फाथै गांसे जरदब गोग्लैफैनायसैनो
उ नोंथां
बुरिया नुनानै आय' मा बोजोंनिफ्राय गय फाथै गोग्लैफैखोसै सिथोर बाथोर लाय दा बोराय फैब्ला सानैजों खावनानै जानायसिगोनहाय होननानै गय फाथैखौ जलंगायाव बोननानै दोननायसैनो
उनाव बोराइया हाग्रा सावनानै न'आव फैब्ला बुरैया गाव जलंगायाव गय फाथै दोननायखौ बोरायनो खिन्थानो बावलांथारबायनो बेबादिनो सान जखायनै जाब्ला हरसेखालि जलंगायाव ख' ख' सोदोब खोनानायसैनो बोराया बुरैखौ बुंनायसै जलंगायाव एन्जर हाबदोंगोनलै बुरै गाबोन सानाव बुथारनांगौलै
अखा नायब्ला एन्जर बुथारनो बोराया लावथि गंसे लाबायनो आरो बुरैया जलंगाखौ खेवनानै खेवनो हमबायनो होमब्लासो जलंगाखौ बेखेवब्ला सासे हौवासा गथ' गोरलै मोजां गावदांदां जार रु नुनायसै गोरलैखौ नुनानै बोराय बुरै सानैबो गोसो हाबनायसै उनाव रंजाखांनायसै बोरया बुंनायसै हाबाब माथो आनान गसायाजों गाबै गाबै बोर बिनायलाय जोंनो गथ' सासे हरमारबाय नाथाय बे गथ'खौ दा बोरै मानसि फोरनि सिगाङाव खिन्थिबावनो मानसिफोरा गथ'खौ नुब्लाथ' खावनानैसो लाबोदों सानगोन जोंखौ बिदिब्ला जोङो बे गथ'खौ न' सिङावनो दोनखोमानांसिगोन दिनैनिफ्राय दिनैनिफ्राय दख'ना सिङाव सि खारदेरनानै लादो गथ'खौ सानफा एफा फेदेरदो बेबादि बुं बोराया बुरैखौ बुंनायसै आरो
उ नथ
दा नोंथाङा बिनि बागै फोरमायगोन नामा एसे
दसे फोरमायनो हागोन नोंथां आलारिदामब्रा सल' नोङा होनबा खुगा सल' सानसे गामिनि बार'खुरुइ बार'जन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ लेंहरनानै गय फाथै जाहोनानै बयखौबो दाबोराव मुजुसोम होननानै हरावनो बे दाबराव ज' सोमदो आरो अखानायै आं बुरिया गोरलै जोनोम जाबाय होननानै खिन्थालायनोसै बोराया हाथाइ खालि गय फाथै सुनि बायनायसै हाथाइनि अखानायै गामिनि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ गय जानो लिगबोनोसै बुंनायसाय नोंसोर दा बेलासियाव जोंनियाव गय जानो थांनांगोन दै आरो गयखौ जानानै बयबो दाबोराव मुजुसोमनानै दोननांगोन रावबो हायाव मुजुनो मोननाय नङा बुरैया बे दाबोर खौ खर'आव रुजुनानै उजुदैखौ गारहैनांगौ होमब्ला गथ' हौवा जोनोम जानाय बादि फोन मोनगोन बेलासियाव गामिनि बार' खुरै बार'जन सेंग्रा सिख्लाफोरा बोराय बुरैनि न'आव थांनानै गय फाथै जायै जायै बयबो दाबोरराव मुजुसोमनानै फैनायसै बेनि हराव बुरिया बे दाबोराव जसोमनानै सि गाननायखौ फिनायसै आरो अखानायै गोरलैखौ बामनानै थाबाय थानायसै बोराया गामिनि बुरै सानैखौसो खिन्था हैैफ्लानायसै गामिनि बुरैफ्राबो फैनानै गमामा गोरलैखौ नुफैबाय उनाव बयबो खोनासंनायसैदि बे बुरैया दासो बुरै समाव गथ' हौवा सासे जोनोम जाबाय मानसिफोरा खायसे बुंनायसै जागोनथ' आरो सामफ्रोमबो आनान गसायनियाव गाबै गाबै बोर बिथाबबाय नालाय नोंथां फोरमायनोथ' गोबां दंबावोमोन दाथ' टाइमाबो जाबाय नालाय उनाव बिनि आद्रा थानायखौ उनाव सावरायनोसै नामा नोंथां
औ औ
दे गोजोननाय थाबाय नोंथां
औ औ